औ नोंथां।
नोंथाङा फ्रि दङना?
औ फ्रियावनो दङ आं।
बिनि सायाव रायलायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन हागोन।
औ बिदिब्ला जोङो दायो जोंनि दावबायनायनि सायाव रायलायनोसै।
औ जागोन जागोन।
जो बिदिब्ला नोंथां जागायनो दिनि। जोंहा दावबायनाय बुङोब्ला दावबायनाय माने जोंनि जा थानाय जायगा बिनिफ्राय बबेबा दाबसे जायगासिम दावबायनायखौनो दावबायनाय होननानै जों सरासनस्रायै मि थिनाय जायो।
औ औ।
जों जिउआव दावबायनांगौ दावबायनानै जों गोबां गोबां बा थ्रा आरो गोबां माखासे जारिमिन जायफ्रा गोदो गोदाय सोलिलांनाय बेफोर माखासे गोबां मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो हायो। जेरै जोङो दा न'निफाय साखाथि बाखाथि थांनाय लोगो लोगोनो जोंनि खाथि खालानि ओनसोलफोर बा माखासे टाउन एरियाफोराव थाङोब्ला बेयाव माखासे जारिमिनारि जायगा जों नेरसोन नुनो मोननाय जायो जेरै तेजपुराव थाङोब्ला तेजपुरनि अमानम तेजपुरनि बे नरकासुरनि बे जारिमिनखौ जों नुनो मोननाय जायो तेजपुराव।
औ औ नंगौ नंगौ।
गुवाहाटिसिम जों दावबायहैयोब्ला गुवाहाटियाव जों उमानन्द टेम्पोल नुनो मोन्नाय जायो कामाख्या मन्दिर नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो दिल्ली मुम्बाइफ्राव थाङोब्ला जों आग्राफ्राव ताजमहल नुनो मोनो गोबां बायदि बायदि जों दावबायनाय थुननायजों गोबां जों नलेज मोननो हायो गोबां सोलोंनो हायो बेनो खायनो जिउआव दावबायनांगौ सम मोनोब्ला जिउआव दावबायनाया जोंखौ गोबां लेसन होयो।
औ नंगौ।
बेबायदिनो जोंनि बर' थुनलाइफ्रावबो गोबां माखासे दावबायारि थुनलाइगिरिफ्रा गोबां थुनलाइ सोरजिलांदों।
औ औ।
जेरै बुंनो थाङोब्ला नबिन मल्ल' बर' बिथाङानो बेयाव बांसिन जोंनि बर' थुनलाइयाव दावबायनाय थुनलाइयाव बांसिन गोहोम होलांदों बिथाङा गोबां थुनलाइ सोरजिलांदों। जेरै चत्र ग्रुपनिफ्राय माउन्ट आबु आरो गोबां अनिल बर' सार ओै उरखाव गोरा ब्रह्म सार बिथांमोना गोबां थुन-थुनलाइ सोरजिलांबाय आरोना। बिथांमोननि थुनलाइखौ जों फरायना नायोब्ला जोंनि बे भारत हादरनि अनगायैबो बै गुबुन हादराव सोलिनाय बिथांमोननि जायगायाव सोलिनाय थानाय जानाय लोंनाय रांखान्थि धोरोम खान्थि सुबुंखान्थि गोबां बाथ्राफोरखौ जों मिथिनो मोनो बिसोरनि हारिमु बिसिरनि थांना थानाय सुबिदा गोबां बायदि बायदिखौ जों मिथिनो मोनो बेनिखायनो जिउआव दावबायथारनांगौ दावबायनाया जोबोद गोनांथि बिनिनो बागै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथ आंनो एसे ओ मोजां मोजां खोथा बुंलांबाय थारैनो नंगौ जों गोदो गोद ओ जेनेबा माखासे ओ मानगोनां बिथांमोना ओ माखासे जेनेबा बे थुनलाइनि सोमोन्दै नोंथां बुंलां हाबाय ओ जेनेबा जोङो दावबायनानै दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जों दावबायनाया मोनसे गोनांथार नङा होनबा नोंथां? जोङो दावबायनानैहाय जोङो दावबायनानै गोबां जेनेबा मिथि मोनै मिथि मोनै माखासे खोथा बा बाथ्रा आरो मिथि मोननाय जायगा जोङो बेफोरखौ बेफोराव थांनानै जोङो गोसोखौबो गोजोन्नाय मोनो आरो लोगोसे दावबायनानै जों जङो माखासे गियान आरजिनो हायो। आरो थारैनो नायोब्ला जोंनि आसामावनो जोंङो गोबां जायगाखौबो जोंङो मोननो हायो जेरै नोंथ नोंथा बुं जेनेबा गुवाहाटियाव गुवाहाटियाव जेनेबा मन्देर एबा अमानन्द टेम्पोल बुं लांबाय आरो खामाखा मथ्रिखौबो नोंथांनो बुंलाांखाबाय नोंगौ आरो जे जों गुवा मोनसे मोजां जायगा जेनेबा बेवहाय गोबां पार्कबो दं। पार्कफोराव जोंङो बिदिनो जेनेबा बेलासि बा फुंङावहाय जोङो बेरायनानै जोंङो थारैनो गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनो आरो जेनेबा मोनसे जायगा‌ दं गुहाटियाव जेनेबा नेसनेल पार्कनि बे एबा ओ काजिरङा बियो जु होननाय मोनसे जायगा दं बेयाव ओ बेयाव माने आं खेबसे थांनानै ओ बेयाव खेबसे थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मिथिंगाजों लोगोसे बुंफबनाय आरो लोगोसे बे आव ओ जिब जुनार दावमा दाउसा गोबां रोखोमनि जिब जुनारखौ जोङो नुफेरै जेनेबा मोगथाङाव नुफेरै जेनबा जोंङो थारैनो नायोब्ला जों गोदो गोदाय माने ओ सेनेमा बा टिभिफ्रावसो जोंङो जिब जुनारफोरखौ नुयोमोन नङा नङामा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
औ थारैनो माने बेयाव आं थांनानै माने गोसोखौ गोजोननाय मोनदों जेनेबा मोगथाङाव जों नुफेरै जिब जुनारफोरखौ जों नुनो मोनदों जेरै गोबां रोखोनि जिब जुनार फोर जों बेयाव फिसिनायखौ जों नुनो मोनदों जेरै मोसा सिंह गोबां जेनेबा मोख्रा मै आरो गोबां जिब जुनार जेनेबा जिबौ आरो आरो गोबां जेनेबा गान्दा गान्दा बेयाव आरो जेनेबा गान्दा होननानै बुङोब्ला जोंङो जोङो जेनेबा बेखौ माने थसे थसे गं गोनांनि थाखाय जोंङो मा बुंनो हायो बेखौ नोंथां?
जेनेबा मुंदांखा होननानै बुंनाय आरो मुंदांखा नामा नङा होनबा नोंथां औ औ नंगौ।
औ बेखौ माने जोङो आङो नुनानै माने जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों आरो लोगोसे ओ बिदिनो जेनेबा आसाम मावनो जोङो जे जेनेबा मोनसे जायगा जेनेबा ओ मा होनो इखौ ओ ओरै थाङोब्ला जोङो शि ओ शिलं बा
ओ मोनसे जायगा दङ बेयाव माने जोबोद ओ बेयाव थांनो लुबैयो ओमफाय माने जायनि जाहोनाव जेनेब बा रां बायदिसिना गैयैनि जाहोनाव माने थांनो लुबैबाबो मोना आरो नोंथां।
औ औ औ।
जेनेबा जोंनि आसामावनो जेनेबा खाथियावनो मोनसे जेनेबा अरुणाचल दं अरुणाचलावहाय थांनानै माने जोबोद गोजोन्नाय मोनो जेनेबा बेवहाय अरुणाचलाव थानो जोबोद मोजां जेनेबा मिथिंगा बिफां लाइफांजों बुङ बुंफबनाय आरो जोबोद गुसु जायगा बेयाव माने थांबाथाय माने फैफिननो लुबैया आरो नोंथां।
नोंगौ नोंगौ थारैनो।
औ औ आरो जेनेबा जोङो आसामनि बायेरायाव नायोब्ला गोबां जायगा बेरायनो लुबैयो जेनेबा ओ नेपाल नेपाला लाव आरो गोबां चाइना बिदिनो गोबां ओ जायगा दङ बेरायनो लुबैनाय थारैनो जोङो नेपाल हादोराव थांनो लुबैयो नेपाल हादोराव थांनो लुबैयो जोङो बिसि बिसिनि जेनेबा रायज्लायनाय बिसिनि जानाय बिसिनि ड्रेस बिसिनि जेनेबा गाननाय जोमनायनि बागै मिथि थिनो लुबैयो आरो बिसिनि रायज्लायनाय बिसिनि थानायखौ जोङो थांनानैहाय बिसिनि सोमोन्दै जोङो गोबां मिथिनो लुबैनायखौ माने मोनो आरो नोंथां।
औ औ।
औ आरो जेनेबा नोंथाङा दावबायनाय जेनेबा मोननैसो दावबायनो लुबैनाय जिउआव मोननैसो जायगानि मुङै आंनो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ हागोन थारैनो। दावबायनोथ' गोबां जायगायाव लुगैयो नाथाय थांनाय बोसोर नैरोजा नैजिबा मायथाइनि सेप्तेम्बराव आङो मोनसे जायगायाव दावबायहैदोंमोन आसामनि साखाथियावनो आरो नसुंसेयारि थेवब्लाबो रायजो हिसाबै गुबुन जाहैबाय। भारत हादरनि सिङावनो थानाय आसामनि सिमासे मेघालयआव। मेघालयनि शिलंआव जों थांदोंमोन थांनाय बोसोराव।
औ नंगौ नंगौ औ नंगौ।
जोबोद गोजोननाय मोन्दों फुरा सोरगिदिं मिथिंगाजों बुंफ'नाय दैमा दैस सा दाउसिन दाउला आरो जायगा लायै जायगा गुसु गुसु दसेनो अखा दसे नो बार जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो थांनानै बेयाव थांनानै गाव खौनो बावसोमहैदों आसामाव मा बेयाव मा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो थांनानै बियाव थानाय सुबुंफोरजों रायलायनो मोननानै बिसिनि कालसारफोरखौ नुनो मोननानै बिसिनि अनसुला गोसोखौ हमदांनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों गावखौनो। बावगारहैदों आरो ना आरो बेबायदिनो आं गोबां जायगायाव थांनो लुगैबावो जेरै जोंनि
औ
दांखा जायगा जोंनि ओ मुंगल राजाफ्रा लुलांनाय आग्रानि ताजमहल बेफोराव थांनानै बिथाङा ममताज ममताजनि थाखाय ताजमहल लुलांदोंमोन। साजाहाना बेफोरखौ नाहैनो लुुगैयो कुथुब मिनारफोरखौ थांना नाहैनो लुुगैयो। गोबां बेफोरो जारिमिनारि जायगा बेफ फोराव थांनानै गावखौनो माबा मोनसे सोलोंनो हागोन होननानै आं सानो बेफोराव खायनो सम मोनोब्ला आं बेफोराव थांनानै गावखौनो बावसोमहैनो लुबैयो। बेबायदिनो नोंथाङाबो बबाव फोर दावबायनाय माखासे एक्सपिरियेन्सफोरखौ खोन्थानो हागोन नामा?
औ नंगौ हागोन नोंथां।
नोंगौ जेनेबा नोंथां बुंनाय बायदिनो जेनेबा आंबो जेनेबा बेफोराव थांनानै माने बिसिनि नि सोमोन्दै आं जबोद मिथिनो लुबैयो आरो नोंथां। जेनेबा ताजमहल ताजमहलखौबो जोबोद नायनो गोसो दासिमबो नुफेराखै। आरो बिदिनो जेनेबा आसामनि बाहेरायावहाय थांनानै जेनेबा बिदिनो दुबाइ बिदिनो गोबां ओ बिदिनो दडुबाइफ्राव थांनानै बिदिनो बिसिनि जेनेबा माबायदि जायगाया आरो जोंनि आसामनिफ्राय बेयाव जोंनि माबायदि जेनेबा बिसिनि जायगाया बेफोरखौ जोङो थांनानै बिसिोरनि सोमोन्दै जोबोद मिथिनो लुबैयो आरो नोंथां।
औ औ
औ आरो बिदिनो जेनेबा सम मोनोब्ला माबा ओ सम मोनबाय बायोब्ला उनावहायफोर जेनेबा बेदिनो रांफोर थाबाय बायोब्ला उनाव माने दावबायनाय। जोबोद गोसो थारैनो उनाव माने सम मोनोब्ला थांगोन आरो नोंथां।
औ औ
औ औ आरो जोंनि दावबायनाया जाहैबाय माने जोबोद गोनांथार नङा ओनबा नोंथां? दावबायनायजोंसो जोङो दावबायनायसो जोङो जों मिथि मोननाय बाथ्राखौबो जोङो मिथिनो मोनो। आरो जोङो माखासे गियान आरजिनो हायो। आरो गोबां जेनेबा बिदिनो ओ नोंथां बुंलांनाय बायदि फार्स्टआव नोंथां बुंलांदोंमोन जेनेबा माखासे मानगोनां बिथांमोननि सोमोन्दै नोंगौ थारैनो बिथांमोनाबो गोबां जायगा बेरायनानैहाय माने जायगा आवग्रिना ओ जायगाखौ बेरायनानै बिसोरो गियान आरजिनो हादों आरो बेफोरनि सोमोन्दैनो बिसोरो माखासे थुनलाइफोर लिरलांनो हादों बेफोर ओ बेफोराव बेरायनानै बिथांमोना गोबां जायगा जेनेबा मिथिंगाजों बुंफबनाय। नङा होनबा नोंथां?
नंगौ नंगौ।
औ बेफोरनि सोमोन्दै गियान मोननानै बिथांमोना माने गोबां बेबायदिनो। थुनलाइ सोरजिलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंगौ नोंथाङा आरो नोंथाङा जेनेबा औ माखासे मानगोनां बिथांमोननि सोमोन्दै आरो नोंथाङा जेनेबा सुंद'यै आरो आं फंनैसो खिथाबाव‌ हाबावोन नामा नोंथां?
नंगौ हागोन। जोंहा बिथां उरखाव गोरा ब्रह्मनि जोंहा गांसे थुनलाइ सोरजिनाय दङ बे थुनलाइनि मुङानो जाबाय दावबायनाय थुनलाइ आरो बिथाङा बबेबा मोनसे सनाव माने बिथाङा चाइनायाव दावबायहैदोंमोन। बिथांनि बे बिजाबनि मुङानो जाबाय चीन हादराव दान्दिसे होननाय। खोब गुसुङैब्लाबो बिथाङा बे बिजाबाव खोब मोजां मोजां बाथ्राफोरखौ लिरलांदों आरोना बिथाङा बेयाव। चाइनायाव दावबायहैदों दावबायहैदोंमोन आरोना बिथाङा गावनि फार्स्ट सिक्स बेयाव लिरलांदों आरो बिदिनो बयनिख्रुइ मुंदांसिनो बुंनो हायोबा जों जोंहा जगेश देउरि बिथांनि सिनानिहाव आरो सि सि बे बिजाबखौ जों बयनिख्रुइ बर'। थुनलाइयाव दावबायनाय थुनलाइनि माने गोनांसिन बिजाब आरो से नाम्बाराव जों बेखौ दोननो हायो। बिथाङा गावनि रेस सम माबानि थाखाय चीना हादराव दावबायहैदोंमोन बेयाव बिथाङा गोबां बाथ्रा लिरलांदों। एम्फौ फिनायनि बागै गोबां बाथ्राारि लाांदों बि बिथाङा आरो बेयाव माखासे सिनानिहायाव आरो सियै सियै होननानै। होननाय माने माखासे बाथ्राखौ बिथाङा बर'नि मा बुंनाय जायो बेफोरखौ खौ फोरमायलांदों जेरै निहाव माने खुलुमबाय बेफोरबायदि बाथ्रा। खौ बिथाङा फोरमायलांदों जों बिथांनि जगेश देवरी बिथांनि बे‌। सिनानियाव सेसे बिजाबखौ फरायनानै जों गोबां गियान मोननो हादों आरो। गोबां सोलोंनो हादों आरोना।
औ औ।
बिथाङा बेफोरबायदि बिजाबफोरनि थाखायनो सासे गावखौ। गेदेमा सुबुं हिसाबै माने सायख'जाबाय आरोना।
औ औ
नोंथाङाबो आरो फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा बेफोरबायदिनो?
औ जेनेबा नोंथाङा बुंलांनाय जेनेबा मानगोनां बिथांमोननि सोमोन्दैथ' आं बारा मिथिया थारैनो नोंथां बुं नायबादिनो जेनोबा एसे एनैखो आं बिखौ मिथियोमोन जेनोबा होनबाबो आं मानि बे बिथांमोननि ओ। एबा लिरलांनाय बेखौ आं एसे बावनाय बावबायमोन आरो नोंथां नोंथाङा जेनेबा बुंनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ
थारैनो जेनेबा नोंथांजों आं रायलायनानै जोबोद गोजोननायबो मोनबाय ओ बिदिब्ला जोंनि रायल्लायनाय समा बेयावनो। दोनथसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे जागोन औ
औ दे नोंथां।
औ दे नोंथां।
औ औ औ